हेल'
औ नोंथां
औ दा दा बे समाव ओ नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि एम्फौ फिनायनि सायाव सावरायनो थाखाय लादोंमोन दा नोंथाङा सम मोनगोन ना?
औ मोनगोन
औ नोंथां दा अब्ला आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जे नोंथांनि ओनसोलावहाय एम्फौखौ माबोरै फिनाय जायो? बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरनो हागोन ना नोंथाङा।
औ नोंथां
औ दे
एम्फौ फिसिनाय एम्फौ फिसिनाय होनोब्लाथ' ओ गोदो बर'फोरा माने आबै आबौमोना गोदो समनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो एम्फौ फिसिनानै जाबोनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जिउ खुंबोनाय बा एम्फौ फाननानै एम्फौ फिनानै फाननानै एम्फौनि फिथोब फाननानै एबा इन्दि खुन्दुं लुनानै दानानै फाननाय बेफोरखौ नुनो मोनो। एम्फौ फिसिनाय होनोब्लाथ' जोंङो गिबियाव माने जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि न'खराव एम्फौखौ एम्फौ
फिथोब बे सिङाव थानाय फिथोब माबाखौनो फिथोबखौनो
ओ बिजिजों सुखांनानै दोनो माने जोलै बेनि उनाव ओ सप्तासे बा बिदिनो आद दिन दस दिनसोनि उनाव एम्फौ सिखिरि ओंखारनानै बिदै दैेयो। बिदै दैखांनायनि उनाव बे बिदैखौ ओ जि जि सुरिबा जि जु जि सुरिफोराव खाथबनानै दोनो आरोना।
औ
बेयो बिदिनो फन्द्र' दिन बा बिस दिनसो लायो ओंखारनो थाखाय गोरलै फिसा गोरलै ओंखारनो थाखाय।
माने गरम समाव थाब ओंखारो आरो। थान्दायाव थाब ओंखारा फिसाया।
औ
बिनि बेनि उनाव इन्दि एम इन्दि बिलाइ होनानै एबा एम्फौआ मास मोनसे बा फन्द्र' बिस दिनसोनि उनाव देरनानै देरोब्ला माने बेखौ ओ इन्दि इन्दि बिलाइ आरो खारं बिलाइ हाग्रायाव मोननाय खारं बिलाइ बा थासुमलि बिलाइ बेफोरखौ आदार हिसाबै बिसोरनो होनाय जायो।
औ
एम्फौनो ओमफ्राय जेब्ला एम्फौआ गोमोन ओंखारो गोमोन मोनो होमबा बेखौ थालिर बिलाइ बा मोखोना बिलाइ बेफोराव गोमोनखौ दोननाय जायो आरो एम्फौ गोमोनखौ। बेनि उनाव सान सानब्रै बा सानथाम बेनि उनाव थोब फिथोब थोबनानै सानब्रैसो सानब्रैयाव जिरनानै माने फिथोबनिफ्राय दिरुननानै बेखौ जानाय जायो। आरो फिथोबखौ ओ दानि दानि दिनावथ' माने बांसिन खुन्दुं इन्दि खुन्दुं लुनाय गामि एरियाफ्राव नुनाय जाला माने मेसिनजोंसो बांसिन बानायजोबसै नालाय। बेखौ फिथोबखौ माने जमा खालामनानै फालांगि हिसाबै फानहरनाय जायो।
ओ बेनि उनाव बेखिनियानो आरो नोंथां।
औ
नोंथाङाबो नोंसिनि ओनसोलाव माबोरै जायो बा फियो एम्फौखौ बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरदो।
दा नवबो एम्फौ फिसिनायखौ सिगां आबै आबौ समनि आरो दासिमबो फिनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदिनो गोबां फिनानै हाथथाय गलाादफोराव फाननायखौ नुनो मोनो। आरो बेजोंनो एम्फौ इन्दि एम्फौ फिसिनाय ओ जिथुनाखि एम्फौखौ माबोरै फियो फ्राय नोंथांनि बुंनायजों जोंनि जायगायावबो एखे एखे रोखोमनि फियो मोनसेेबो गुबुन फाराग गैया
गैया।
होननानै बुंनो हायो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै एम्फौखौ फिसियो दा जोंनियावबो बेबायदिनो फियो आरो। दा आङो जोंनि ओनसोलाव माबोरै फिसियो बेखौ हबाबो नोंथाङा जेरै बुंदों बेखौनो रिपिक खालामनाय जाजोबगोन नालाय आं बेखिनिखौनो आङो एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननिया जेरै फिसियो बेबायदिनो फियो होननानै नोंथांनो फोरमायबाव
अ माने नोंथांमोननि जायगा बा ओनसोलाव एम्फौ फिनाय माने एम्फौ नि फालांगिरि खालामनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ हागोन दा जोंहा एम्फौ फिसिनानै गोबां गाव गावनि जिउखौ खुंनाय नुबोगासिनो दङ बा खुंलांगासिनो दं आरो। ओ जोंनि ओनसोलाव एम्फौ फिनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव बिदिनो ओ न'खरबा सय न'खर बिदिसो दङ। बिसोरहा बोरि हायाव इन्दि बिफां बेखौहनो गोबां बुरजा बुरजा दोननानै लाखायो बि होनानै लाखायो बे इन्दि बिलाइखौ एम्फौनो होनो थाखाय दा बिसोरनि फालांगिखौनो जोङो आङो बा एसे फोरमायनोसै बे फालांगिनि सोमोन्दै। जोङो एम्फौखौ फिसिनानै जेब्ला मोनो। जोङो बे एम्फौखौहाय जोङो हाथाय बाजाराव जों फाननानैबो जोङो गावनि सानफ्रोमबोनि संख्रि बानलु जानायजों लो लोगोसे गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय जिथिनिखि नांगौ खरसा गावखौनो बा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहायाव सुंथानाय मोनसे फालांगि होननानै बेखौ एम्फौ फिसिनायखौ बुंनो हायो। दा मानो होननानै बुङोब्ला जोंङो एम्फौनिफ्रायबो जोंङो रांखौ मोननो हायो आरो फिथोबनिफ्राय थ' जोंङो बुंनांखाला गोबां रां खामायनानै जोंङो गावनि न'खर सुंनाय बा गुबुन गुबुन खामानिफोराव जों बाहायनो हायो आरो दा फालांगियाव बुंनो थाङोब्ला जों बेखौनो बुंनांगोन जे जोंङो गिबियावनो इन्दि सि दा बे इन्दि सियानो गोबांहाय
थाय
ओ गोबां बेसेन गोसा आरो बे इन्दि जिनि दख'ना इन्दि जिनि जोमग्रा इन्दि जि बे जोमग्रा आरो दख'नाफोराव समायना नुनो थाखाय गोबां रोखोमनि आगरफोर सुनायजों बै इन्दि जिनि जोंहा दख'ना जा जोमग्रा जा बियो गोबां बेसेन गोसा जायो थिग बेबायदिनो जोंङो इन्दि एम्फौखौ फिसिनानै जोंङो बेनिफ्राय गोबां रां खामायनो हायो। लोगोसे बेफार फालांगिनि थाखाय जोबोद मोजां जोंनिया बे इन्दिया। इन्दि एम्फौ फिसिनाया आरो बे जोंङो फिथोबनिफ्राय जों जिखौ मोननाय जायो नालाय।
औ।
जोबोद मोजां बे मोनसे फालांगि होननानै आङो बुंनानै रोखा मानो होनबा जोंनि ओनसोलावहाय आं जेखिनि नुबोदों दा बिसोरो जौगागासिनो दङ आरो जौगालांगासिनो दं आरो। दा इन्दि जि फिनानै जेसेबां मुलाम्फा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनिसिम बेखिनिखौनो फोरमायहरबाय।
औ नोंथां।
औ
दा नोंथांमोननि सि नोंथांमोननि ओनसोल बा जोंनि ओनसोलावबो दिनो एखे एखे माने रोखोमै बा एखेयैनो एम्फौ फिसिनाय बेफोरखौनो मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांनिसिमबो नोंथांनि ओनसोलावहाय माबि फ्राय ओ जोंनिया एखेयावनो एखे रोखोमैनो फिनाय जायो फ्राय नोंथांनिसिमबो आ बे समाव गोजोननायखौ जासिहरबाय। दा बे समावहाय अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां।
दे दे नोंथां।
औ दे‌।